हेल'
हेल'
औ खोनादोंनाा? औ औ
जों बिायदिब्ला आयदानि सोमोन्दै बुंनोसै आयदाया जाब दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरनि
आरो फिथाइ सामथायाइ फिथाइ सामथायनि सै बेबायदिनो दैज्लां बोथोर बोाथोरनि फिथाइ सामथायाइ होनब्ला जों दा ओ लिसु ओ थाइजौ ओ लिकु बिदिनो आरो मैगं थाइगंनि खोथाहोनब्ला थाइबें सबाइ बिमा आ बिदिनो बानलु जोगोनार खुमब्रा बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगंनि ओ जिंखा बेफोरखौ मोननो हायो ओ बेफोर मैगं थाइगंआ आन जों न'आवनो गायनालाय गायना लायो ओ बर' समाजाव बर' समाजाव थ' ओ बांद्राय न'आव गायना लायो ओ जेरै न'नि लांगोना ला ओंखाम संनाय न नि खाथियावनो गायना लानाय बागान बागान खालामनानैबो जों मैगं थाइगं उम ओ मैगं थाइगंखौ गायो आरो। गायनानै बे मैगं थाइगङा न'नि। न'नि न'नि नालाय जानाय लोंनाय। जेबो खहा खालामा। रासायनारि हासार बाहाया नालाय न'। न'आव जानो थाखाय गायनायखौ बेबायदिनो बारि बागान गिदिर फा फालांगिनि थाखाय बानायबा फाननायनि थाखाय बानायबा ओ रासायनारि हासार बायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो उम गोदोनि गोदोनि नेमखान्थिजों दाबो जानायखौबो नुनो मोनो आरो गोदान आदबजों जानायखौबो जों नुनो मोनो गोदोथो खारदै खारदै नाफाम बायदिजों बारा जायोमोन ओंख्रिखौ जेरै ओ दाहाय। फाथो फाथोबो फोयोमोन जों। बे फाथौखो जों खारदैजों ना थोंजों। संनानैबो जायो बेबायदिनो बेबायदिनो जोगोनारफोरखौबो जों नाफामजों खारदैजों जानो हायो। ओ आथिखालाव नाथाय बांद्राय। थाव बाहायनायखौ नुनो मोनसै। ओ थाव थाव जानाय थाव ओ मेनानै एवनानै एवफ्रामनानै जानाय फ्राम फ्राम एवनाय बेबायदिनो बहल। ओ जाखा फल। बिदिनो गोबां फिथाइ सामथ थाय दा जायो ओम बिदिनो हाजोनिबो हाजोनि बो माखासे ओंख्रि थायो आ हाग्रानि हाग्रानि मैगंफोर बुंजायो जेरै दिंखिया आ लाफा सायख' आ सिरफु बायदि बायदि बिदिनो ओ जोंनि मानसिफोरा बेखौ ओ हाग्रा बंग्रायाव थांनानै लानानै फैनानै न'आव जानायखौ जों नुनो मोन नो बेबाय बिदिनो देहानि नि थाखाय बेफोर ओ मै सुबुङा जोबोर मोजां मुलि मुलिहारिनि बायदि ओ मुलि हारिनि मैगं थाइगं दं मुलि हारिनि मैगं थाइगं दं दा बेखो जानानै ओ देहाया थाजिम थाजिम जायो आरो ओ लकेल मानि न'नि मैगं थाइगं जाबा बिदिनो बाहेरनिखो जाबाय ओ बेयाव रा सायनारि हासार बाहायनायाव देहानि ख'हा जानायखो जोङो थि खालामनो मोनो बेनो बेनि गेजेरजों गोबां बेराम आजार जाना याबो ओ जानायखो जों नुनो मोनो ओ थ' जेरै ओ माबा ओ ओ नों थाङा बे दैज्लां बोथोरनि ओ मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइनि बागै एसे बुंनो हागोन
औ औ दैज्लां बोथोराव खौथ' माने गोबां औ ओ माने मैगं थाइगं ओ माने फिथाइ सामथाइखौ मोननो हायो ओ जेरैबायदि मैगं थाइगं दं होननानै बुङोब्ला बांसिनानो ओ माने बर'फोरा गावसोरनि ओ गोनां जानाय बा सामफ्रामबो ओ जानो थाखाय एसे एनैखौ न'आवनो गायना लाखायो आरो ओ सोरबाफोर माने फालांगिनि थाखाय गायोब्ला माने ओ मोजाङै माने ओ गुवार जायगायाव गायनानै लायो इसे एनै खौ न'आवनो जायगा थायोब्ला गायो जेरैबायदि भिन्दि आरो ओ भिन्दि ओ जोसा माने फल आरो जिंखा आरो ओ‌ बर'फोराथ' बांसिनै दायो दैज्लां बोथोराव माने नाफोर मोनो ब्ला मैथाखौ जायो। बेनिखायनो मैथा गो गोखा बेफोरखौ माने ओ गायना लाखायो आरो नांगौखिनि खौ ओरैनिफ्राय आरो ओ बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगं मोननो हाबावो। जेरैबायदि नोंथांमोना गोबां ओ नोंथाङा जेरैबायदि गोबां मैगं थाइगंनि मुं बुंलां ओ बेफोरबायदिनो ओ मोननो हाबावो। आरोबाव फिथाइ सामथाय होनोब्लाथ' फिथाइ दैज्लाङाव बांसिन माने जानाय फिथाइफोरखौ मोननो हायो जेरैबायदि ओ दैज्लांबा जोंनि ओ माने थाइजौ फिथाइ थाइजौ फिथाइखौ माने दैज्लां बा दायो ओ। गोबां माने जानायखौ नुनो मोनो आरो गोबां थायोबो आरो जा ओ थाइजौ होनोब्ला माने ओ गासैआबो माने ने ओ बोथोराव गुबुन फिथाइ जाया ब्लाबो ओ थाइजौ जाथारो माने ओ थाइजौ होननानै बुङोब्ला बे बुरजा फाननांगौ बा जानो जानोबो मोनखानाय जायो। ओ गामि गामि न' न' गासैनिबो न'खराव माने थाइजौ बिफाङा फांसे फांनै थाखायो। बेखौ माने ओ जोङो थाइजौखौ गोथाङैबो जाजायो मोननाय समावबो जा जायो। जेरैबायदि गोथां समाव ओ माने ओ गासैबो लोगो नांनानै ओ गोथाङै ओ हानानै जायो। जयैनो खाजि बानायनानै बेयाव बानलु ओ गोखैयो गोखैब्ला ओ सिनिबो होनाय जायो। बेनिफ्राय संख्रि होनानै नै माने हानानै बा रुखैनानै ओ गासैबो जयैनो जानाय जायो। माने ओ बेनि उनाव आरो मोननायखौबो माने ओ बेबायदिनो जयैबो जानाय जायो। आरो मोनब्लानो थाइसे थाइनै मोनोब्लानो ओ माने हारसिङैनो ओ हारसिङैब्लाबो माने ओ गोमोनखौ जानो हायो आरो गोसोबायदि ओ बिनि उनाव आरो लि लिसुखौबोथ' माने बोथोरनि फिथाइ होनानै गासैबो न'आव गैयाब्लाबो जायहा माने लिसुआथ' गासैनियावबो थाजोबा बा जायनि न'खराव थाया। बिसोर माने बायनानै लाबोनानैब्लाबो बोथोरनि फिथाइ होननानै ओ बायनानै जानायखौ नुनो मोनो। माने बेबो ओ जोबोर गोथाव लिसुआबो माने थाजिम खालामो देहाखौ माने ओ लिसु जानानै ओ जोबोर माने गोजोननाय मोननो हायो। आरोबाव ओ खान्थाल खान्थालखौबोथ' ओ दायो माने गोज्लां समाव बा माइ गायनायफोरावबो ओ खान्थाल गोथां लांनाय बा खान्थाल गोमोन होनायखौ नुनो मोनो। ओ माने रुवानिफोरनो खान्थाल जाहोनाय। खौ नुनो मोनो आरो खान्थालखौबो ओ गोथां आरो गोमोन गोथां समावबो हानानै जानो हायो। बेबायदि जयैनो संख्रि बानलु होनानै गोथाङै जानाय जायो ‌। बेनिफ्राय खान्थालावथ' गोबां आथा थायो बे आथानि थाखाय माने ओ खान्थाल दानग्रा मानसिया माने ओ खान्थाल दाननायनि सिगाङावनो ओज थाव गुबैखौ खोनना लायो। बा खिसुमाना प्लास्टिकखौ गाननानै दाननाय जायो। आथा जाहाथे आथाया नांथाना थाया आखाइआव ‌। ओ बेबायदिनो खान्थाल दाननानै जानाय जायो। आरो मोनननाय समावबो गोजोनखौ जानाय जायो। माने आमथिसुवा बेयावथ' फिथाइ सामथाइ ओ बेफोरखौ होनाय जायो। खान्थाल ओ लिसु बेफोरखौ होन ओ खान्थालनि बेगरखौबो माने मैगं महरै जानाय जायो। खान्थालनि बेगरखौ बाथोन ओ सावनानै बाथोन देनानै जानाय जायो। आरो मैगं जेरैबायदि जिंखा, बल, आलु बेफोरजों लगायनानै ओ संनाय जायो। ओ बेनिफ्राय आरो ओ खारै मैगंफोरावबो होनाय जायो ‌। अनला खारै बा ओ दालि खारै सबायाइ खारैफोरावबो ओ बे खान्थाल बेगरखौ मैगं हिसाबै होनाय जायो। ओ बेखौ आरो गोथावसिन जायो ‌। ओ बेबायदिनो आरोबाव ओ गोबां फिथाइ सामथाइ मोननो हाबावो ओ बेफोर माने दैज्लां ओ दैज्लांनि बोथोरनि फिथाइ होननानै बेफोरखौ गासिबो जानो नागिर खायो बा न'आव गैयाब्लाबो ओ बायनानै हाथाय बाजाराव बायनानै लाबोनानै जानाय जायो। ओ बेफोरनि गेजेरजों माने ओ मोनसे बोथोरखौ मिथिनाय जायो। माने ओ दा बोथोरा ओ बे-बे-बेखौ जानायनि बोथोर बा बेनि फिथाइ फिथाइनि बोथोर बे बोथोरखौबो मिथिहोनाय जायो। आरोबाव ओ आमथिसुवायाथ' गुबै फिथाइ सामथायाइनि बा ओ बेफोर बेनि थाखायनो होनो जायो। आरो सुवा सुक्ति बा ओ सुवा आमथिखौ मोनसे सुवा महरै लानानै होनाय जायो। बेयाव माने फिथाइ साम फिथाइखौ ओ होनाय जाखायो आरो खान्थाल, थाइजौ बेखिनिया थाथारनांगोन आमथिसुवायाव माने ओ बायनानै लाबोनानैब्लाबो होनाय जायो। आरो गोबां मैगं थाइगंआओश ओ बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव माने ओ दैजों माने गोबां जायगाफोराव आबाद मावनो हाया नालाय ओ माने बेफोर मैगं'थायखौ गोबाङै गायनानै लानो हाया गोथौ जायगाफोराव माने जाय फोरा गायना गायनानै फाननो हायो गोबां रांखावरि खामायनो हायो माने दायो। गासैनाबो माने ओ गायनो थाखाय गो गोजौ जायगा गैयाबो जानो हागौ। जोंहा माने आंखाल जायो। दैज्लांनि समाव मैगंनि आंखाल दैज्लांआव दायोथ' थास' आथेंफोरखौबो गोबां गायजानायखौ नुनो मोनो। खांख्रांय जों थास' आथेंजों खौ‌ माने आरो मैथा होनानै गोबां जानायखौ नुनो मोनो। ओ माने दायो ओ जायफोरा आबाद माने मैगं थाइगं आबाद मावनो हायो बिसोरहा फाननो थाखाय फाननो हायो आरो गोबां रां माने फैसाखौ माने गोबां लानानै गोबां लानो हायो बा बायग्राफोरावबोथ' ओ बे गावसा नखराव गैयाबाबो बायनो नां गोबां रां जाबाबो ओ आरो बेबायदिनो दैज्लांङाव माने ओ दै आबाद माने फालांनि थाखाय गायनायफोराव दैया बुरजा जानानै बिफांफोरा थैयो
औ
गोबां गाज्रि जानानै
टाइमा जाबायमोन नामा टाइमा जाबाय दोनथना औ
अ